खोनादोना‌ नोंथां?
अ खोनादों नोंथां। नोंथांनियाव आंहा मोनसे अ दे नोंथां बुं।
थांजो आं दावबायनायनि सायाव एसे खोथा सावरायलायनो सानदोंमोन रे एसे सम होनो हागोन ना नोंथांङा?
औ हागोन दे नोंथां।
ओरैनो नोंथांङा मा ओ बबे बबे ओनसोल एबा बबे बबे जायगायाव दावबायनो थांफेरखो नोंथां?
जोंनि ओनसोलनि खाथिनिनो ओ सकि होननाय मोनसे जायगा बेयाव आंङो दावबायनो थांफेरबाय लोगोसेनो सकिजों लोगोसे बै खिनो खाथि जाय जोङो दाराग गाव होनना मिथियो। बै जायगा बायदि गोबां जायगा फोरावबो ओनसोलनि खाथि खाला दावबायनो थांनो मोनबाय नोंथां। नोंथाङाबो दावबाय फेरबाय ना नोंथां?
औ आंथ' आंथ' ओरैनो जे ओ जेरै एबा ओम फेमिलि एबा सस्कुलनिफ्राय एबा ओम लोगोफोरजों बेरायनानै मोजां मोनो। बेरायनो थिगस ओ थिग ओम फेमिलिस हिसाब होनोब्ला जों फेमिलि हिसाबै बगामाथि ओम एबा पिकनिक स्पटफोराव सगखि बेेफार बि नों नोंथाङा बुंनाय सग खिनाय बायदि बिदियाव जों फेमिलि लावखार ओंखाम जानो थांनो हायो नोंथां। बे बे बेहाय दावबायनो थांनानै जे गोसोफोरखो स्रां मोनो जेनेबा दुखु आफोद दुखु खु सुखुफोरखौ दसे दोन्थ'नानै फेमिलिजों दसे दावबायनो थांनो हायो ना नोंथां बेफोराव?
औ हायो हायो। दा औ
फाय गथ' गथफोरखौ मिथिंगानि एबा जिब जुनार नुबोला मिथिंगाखौ नुबोला एसे जोङो मिथिंगानि बागै एबा गथ'फोरनो ओ जिब जुनारनि बागै एसे फोरमायना होनो हादोयो आरोना नोंथां। बेनिखायनो बेनिखायनो दावबायनो थांनांगोआ एसे गोनांथि आं सानो आरो ना नोंथां
औ नोंथां जोबोद गोनांथि दावबायनो थाङोब्ला जोङो बै गुबुन जायगानि थासारि बेनि ओ जि थासारियाव बे ओ बै जायगाया जे थाइसारियाव दङ आरो माबायदि बे जायगानि हाल साल बेफोरखौ जोङो ओ जोङो मिथिना मोनो नोंथां। जोङो गोबां जायगायाव दाउ बायनो मोनोब्ला मोजां जायो। गोबां बारहावानि सो मोन्दै मोनथिना मोनो। गोबां जोङो एक्सट्रा बिसोरनि बारहावानि सोमोन्दै बिसोरनि गान्नाय जानाय हारिमु गासैबो फारसेथिंनि गासैबो बिथिंनिफ्राय जोङो ओ दावबायो ब्ला बेबायदि जोङो इसोरनि ओ गुब गुबुन ओनसोलनि बारहावानि सोमोन्दैबो जोङो मिथिना मोनो नोंथां। लोगोसे जोंनि ओनसोलनि खा ओ खा थिआवनो स कि होन्नाय ओ मोनसे बे जायगाया दावबायग्रा जायगा बेयाव जोङो गोबां सुबुंफोरानो दावबायनो थाङो। ओ नायथिंनो थाङो जायनि जाहोनाव जों मिथिंगायारि थासारि खौ जोङो मिथिंगानि समायना महरखौ जोङो बै जायगायाव थांबा नुनो मोनो आरो बै जायगायाव गोबां ओ जिब जुनार जेरै मैदेर मैदेर, मोख्रा बेफोरखौ जोङो नुनो मोन्नाय जायो। दावराइ नुनो मोननाय जायो बै सखियाव लोगोसे भुटान हाजोनि ओमफ्राय बोहैनाय दैमा बेफोरखौ जोङो बै दै माया ओ मोननै मोननै मोननैथिंजाय गावस्रानानै थाङो। आ बोहैबोयो बै दैमानि सेर सेर गोबां बिफां लाइफां दङ सारि सारि ओ बैग्रि बागान दङ। बै बैग्रि बो ओ जोङो गोबां रोखोमनि बैग्रि बियाव नुनो मोननाय जायो। आरो बेै बैग्रि बोथोराव थाङोब्ला बैग्रि मोनजायो। आरो गोबां गरम बो गरम जायोब्ला सान्दुंनि दुंथाया बाराब्ला जोङो बै सकि जायगायाव जोङो थांना थान्दा जोङो आराम रेस ला हैनो हायो। ओ जायनि जाहोनाव जोङो दु दखु सुखुनि खो थाबो फोरमायहैनो हायो आरो बै बारहावानि जोङो बारहावाजों गोरोबनानै बेजों जोङो गोसोफोरखौ थान्दा खालामहैनो हायो लोगोसे जों फेमिलि औ फेमिलिफोरजोंबो जोङो थांनो हायो। फेमिलि जों बिमा बिफा ओ बिब' बिनानाव बिफं जोङो आबै आबौ गासैखौ बो लानानै जोङो बेयाव ज' जोङो थांनानै नायहैनो हायो बै हारिखौ लोगोसे गोबां फरायसालिनिफ्रायबो। ओ गोबां स्टुडेन्टफोरखौ फरायसाफोरफोरखौ फोरोंगिरिफोरा बै सकि ओ जायगानि सोमोन्दै लिरसुंथाइ लिरनाय, बै जायगानि ओ हाल-साल बै जायगानि थासारि बेखौ औ फरायसालिनिफ फरायसाफ फर-फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरि गासै स्टाफफोरा फरायसाफोरखौ लाबोनानै, बै जायगाखौ दिन्थिंफोनाय दिन्थिफुंहैयो आरो नोंथां। आरो बेल नङा बगा मास दे ओ ओ बगामाथि आरो गोबाङै मैना फुख्रि होननाय मन्दिरबो दङ बै बै खि दारागाव होननायाव बै मन्दिरावबो गोबां फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिफोरा लानानै फैयो जायनि जाहोनाव बै हाजो सेराव एबा हाजो गोजौ गोजौ जायगायाव मन्दिर दङ। अमा दङ। बेफोरखौ गासैबो ओह नुनो मोननाय जायो। आरो मानो बे मन्दिरखौ गायसन ननाय जादों मा बोर मोनो मा? ओह मानि थाखायथ फैदों। बेफोरनि बाग गै ओह फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनो मिथिहोनो थाखाय बिसोरखौ ओह जारनि हिसाबै दावबायनाय हिसाबै ओह लानानै फैयोना थां बेफोरबायदिनो जोङो दावबायोब्ला बां गियान मोननो हायो बाहेरा गियान बुथुमनो हायो। जोङो बिदिनो ओह जायगायावल' थाब्ला गावनि ओनसोलावल थाब्ला जोङो गोबां गियानखौ मोननो हाया खायसे नखरनि गियानखौ मोन मोननो हायो बाहेरा गियानखौ जोङो मोननो हाया बेनि थाखायनो ओह बे सखि ल' जायगायावल' नङा। गोबां जायगायावनो दावबायथावना जायगा नाय थिंथावना जायगा जायखौ जोङो ओ मेगनजों नुहैनानै जोंङो मोनदांनो हायो। मेगनजों जोंङो नुनानै जोंङो गियानखौ आरजिना लानो हायो। बेफोरबायदिनो दावबायनाय जायो। नि थाखाय गोबां गोनां नोंथां ना?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ औ
औ
दा नोंथाङाबो ओ दावबायनायनि सोमोन्दै मा मा दावबायनायजों लोगोसे मा माजों गियान बुथुमनो हायो मा आरजिना लानो हायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
दावबायनायनि दावबायनायनि होनोब्ला नोंथां जेरै बगामा ति सुक सुकि नोंथाङा बुंलांनाय जेरै सुकि दारागाव बुंलांनाय बेफोरबायाददि थिग मोनसे दावबायाथावना एबा लावखार ओंखाम जाथावना मोनसे जाय गा जोंनि खाथि खालानि ओनसोलनिनो जाया बेबो बगामाथि बुंनाय जायो। जों जेराव मिथियो बगामाथि मुङै बेबो मोनसे जोबोर समायना मिथिंगाजों लाजानाय एबा हाजो हाला सारि-सारिे दैमा दैसा थानाय मोन मोनसे लावखार ओंखाम जाथावना मोनसे मुंदांखा बगामाथि बुंनानै मिथिनाय जायो आरोना नोंथां। हेलौ नोंथां। खोनादोंना? हेलौ नोंथां। नोंथाङा खोनादोंना? हेलौ खोनादोना नोंथां? हेलौ नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
बेखौबो जों जायो नोंथां।
हो?
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनथा खोनादों नोंथां।
औ औ औ दावबायनायनि दावबायनाया जोंनि थाखाय बिराद गोनां नोंथां ना? दावबायनायनि सोमोन्दै आरो जों जोंङो ओ मा मा गियान आरजि नो हायो बेनि सोमोन्दै एसे नोंथाङा फोरमायनानै होदो।
बुङोब्ला नोंथां उ जेरै जोंङो समायना मिथिंगायाव ओ जेरै मोनसे दावबायथावना जागायाव जेरै हाजो गाखोनो थांब्ला ओ बे दावबायनायाव हाजो सायाव समायना मिथिं दाजों बुंफबनाय बिफां लायफांजों बुंफबनाय दै सारि सारि दाउसिन दाउला गाबनाय खोनानो मोनो। जिब जुनार नुनो जिब जुनार नुनाय नुनो मोनो एबा जिब जुनारनि गाबनाय सोदोब खोनानो मोनो। बेफोरनिफ्राय जोंङो ओ जों मोनसे उम आनजाद एबा उ लिरसुंथायफोरावबो बेफोरखौ लानानै लिरसुंथाय लिरजायो एबा आनजादफोराव एसे गियान उ आनजाद होनो थाखाय एसे गियान बा एसे मिथिना लानो थाखाय जिब जुनार बा एबा मिथिंगाखौ लाफानानै जों एसे लिरनो हायो नोंथां।
औ औ हायो नोंथां ओ जोंनि ओ जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो ना। नोंथां जोंङो बैद ओ दावबायनाय खौ जुदि जोङो ओ गेजेर गेजेर दावबायोब्ला गेजे गेजेर मोजां जायगाफोराव जोङोब गथ'फोरखौ एबा फरायसा औ फरायसाफोरखौ लाङोब्ला जोङो गोबां माने मोजां बिहोमा जोङो लाबोनो हायो बै गथ गथ'फोरा बै जायगानि थास थ एबा बे जायगायाव मा दङ ओह मा गैया फोरनिस सोमोन्दै बे गथ'फोरा नुय नानै ओ गियान आरजिना लानो हायो मोनदांनाय लाबोनो हायो सांदांथि लाबोनो हायो। जायनि जाहोनाव गोबां गथ'फोरानो मोनसे मोनथिनो लुबैनाय हांख खर जायनि जाहोनाव जायनि जाय जेरै जोङो ओह उम जु वाव सिराखानायाव जोङो गथ'फोरखौ दावबायनो लांनो हायो। बै सिराखानायाव जोङो ओम ओ मोग जोंनि ओ हाग्रायाव जेनेबा ओ ओ माहारियारि हाग्रामा जायखौ जेरै जों काजिरङा मानास ओ बिदिनो ओ दिब्रु सेखवा नेसनेल पार्क बेफोरबायदियाव थानाय जिब जुनारफोरखौ जोङो थाङो होननानै बिसोरखौ जोङो थांबोलाबो दावबायनो थांब्लाबो नुहैजोबा नालाय बेफोरनि जुनारफोरखौ ला लाबोनानै बै जुनारसालियाव ओह सरखारा जोंना सारियाव बेखौ दोननाय जायो बेफोरखौ जोङो गथ'फोरखौ थालांनानै थिंहैनो हायो आरो बिसोर बैफोरखौ नुयोबा प्रेथिकेलि गावनि मेगनजों नुयोब्ला अ मोसाया बि मार अ सिंहवा बिदि मार होननानै बिसोरो मा मिथिना मोनो
औ औ औ गथ'फोरनो जों बेफोरफोरखौ उम दावबायनायनि बा एबा मिथिंगा जिब जुनार बेफोरनि बागै सरासनस्रायै खिन्थिनो हाबा एबा दिन्थिफुंनो हाबा जोबोर मोजां आरोना नोंथां
औ औ नोंथां दे नोंथां दिनैनि थाखाय फ्राय गोजोन्थों नोंथां साबायखर थाबाय औ दे औ